औ ना।
खोनादों नोंथां।
आ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ साबायखर नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय।
औ दायो नोंथाङा माखासे खालामगासिनो दं।
दायो नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो सार ।
अ बिदिब्ला नों नोंथांजों आङो दान्दिसे सम मोनसे टपिकनि सायाव आङो रायज्लायनो हागोन ना नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ गोदो गोदायनि जि सुबुंफोर जे गोदो गोदायहाय सुबुंफोरा माबायदियै ओ रायजो जाबोदोंमोन बोरै बोरैहाय बिसोरो सोलिबोदोंमोन बेनि सायाव जोङो ओ दसे सम
औ औ जोबोद मोजां आयदा नोंथां। रायज्लायजागोन दे।
औ दा बिदिबा जों सावरायदिनि ओ गोदो गोदायनि जि सुबुंफोर बे गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौथ' जोङो मिथिबोनाय बायदिब्ला अरनबारिनि गेजेर गेजेर बिसोरो ओ थावरिनानै थाबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
दा जोंनि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबा बिजाबफोराव जोङो मोननाय बायदिब्ला जोङो गोदो गोदायनि जि सुबुंफोर बे गोदो गोदायनि सुबुंफोरा अरनबारि गेजेर गेजेर बिसोरो थानानै जिउ खुंबोदोंमोन बिसोरहा न' बां गैजायामोन बिसोरो मानोना गिदिर गिदिर अन्थाइफोरनि दन्दर हाजोफोरनि दन्दर आरो लोगोसे गिदिर गिदिर बिफांफोरनि सिङाव बि सोरो थानानै ज' ज' थानानैहाय जिउ खांबोदोंमोन।
औ औ नंगौ।
बिसोरो गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिफां लाइफांनि फिथाइ बिफां लाइफांनि बिगुर आरो जिब जुनारफोरखौ बिसोरो मैहुर खालामनानै जायोमोन नङा होनबा नोंथां? बिसोरो औ बिसोरो अन्थाइफोरखौ गोफार हाथियार बानायनानै आरो बिफां लाइफांनि रोदा बिफां लाइफांनि दालइफोरखौ बिसोरो गोफार हाथियार बानायनानै बेजोंनो बिसोरो मैहुर खालामोमोन आरो दैमा दैसाफोरावबो बिसोरो ओ ना खासेव बायदिसिना दैनि जिउनांफोर खौ बिसोरो हमनानै गावसिनि उखैनायफोरखौ इदिनो सुफुंबोदों आरो बेबायदिनो बिसोरो जेब्ला मोनसे अरन गेजेराव थानानै जेब्ला मैहुर खालामनाय जिब जुनारफोर फिथाइ सामथायाइफ्रा जुदि जोबोब्ला अब्ला बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बिसोरो दोरोदथिं बायनानै थायोमोन आरो आरो बेबायदिनो बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे आरो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे बेबायदिनो बिसोरो दोरो दोरोदै थानो गोनां जादोंमोन। आरो जोबोर खस्थ'यै बिसोरो जिउ खुंनो गोनां जाबोद दोंमोन आरो बेबायदिनो दोरोद दोरोद ओ बोसोरफ्रोमबो बिदिनो माने दोरोद दोरोदहाय बा गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो ओ थायै थायै मोनसे समाव बिसोरो थिग ओ मोनसे से दै जेराव माने बिसोरो दै मोनो माने जानो थाखाय लोंनो था खायथ' दैनि गोनांथि जायो नालाय बेखायनो बिसोरो जि जायगायाव माने दै दैनि साखाथिफ्राव बिसोरो माने थायोमोन आरो लोगोसे बेनि दैफोर खौनो लोङोमो लासै लासै नो माने बिसोरो औ दिनैसिम माने गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? ओरैबायदि सोलायबोबाय गोदोनि जुग खौ नायोमोनब्ला गोदोनि अन्थाइ मुगा एबा अरनबारियाव थानाय फ्राय नायोमोनब्ला दासिमाव ओरैबायदि मोनस से आपग्रेद जाबोबाय नाथाय गोदोनियाबो मानसियानो दानियाबो मानसियानो नाथाय ओरैबायदि जोंनियाव माने साननो हानाय जिथुनाखि गोहो बे साननो हानाय गोहोफोरा थाखुमानानै दङ'मोन होन्ना माने जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
गोदोनि सुबुंफोरनावबोथथ' मेलेम दंमोन। नाथाय दानि सुबुंफोरनावबो बे एख खे मेलेमानो नाथाय गोदो गोदायनि जि सुबुंफोर औ बै सुबुंफोराथ' दानि बायदि साननो हा हानाय गोहोआनो गैयामोन आरो माने। नङा होमबा नोंथां? माने बाहायनो रोङामोन आरो दा लासै लासैनो औ लासै लासैनो साननाय हनायफोरा जौगाबोबाय बेबायदिनो बिसोरो मोनसे समाव दाउ अमा फिसिनो रोंबाय। जिब जुनार बेफोरखौ बिसोरो हमनानै बेफोरखौ फिसाफोरखौ जायालासिनो न'आव लाबोनानै बिसोरो ओ अरनबारियावनो जि जायगायाव बिसोरो थायो बे गावसोर बिसोर गोजेरै थाग्रा जायगाफोराव बिसोरो फिसिजेननो रोंबाय बिफां लाइफांनि फिथाइफोरखौ लाबो लाबोनानै गायजेन जेननो रोंबाय आरो बेबायदिनो बिसोरो गावसोर जि जायगायाव थायो बे जायगायावनो बिसोरो थाग्रा माने मोनसे न' बायदिबो बानायनानै लानो रोंबाय आरो बेबायदिनो बिसोरो लासै लासै लासै लासैनो गोदोनिफ्राय माने आपग्रेड जाबोबाय आरो साननाय हनाय फोर बेबायदिनो माने सोलायबोनो हमबाय आरो होमबा जों नुनो मोनो गोदोनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां सोलायबोखो साननो थाङोबा नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ साननो गोनां खोथा जेन'बा औ औ नोंथ नोंथाङा बुंनाय बायदि जे अन्थाइ मुगानिफ्राय फैनानै आथिखाल आथिखालनि जि थासारि बिसिम फैनायाव जोबोद माने गुस दङ सुबुं माहारिनि सुबुं सोदोमस्रिनि ओ बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जेन'बा अन्थाइ मुगानि सुबुंफोरनि सानस्रि आरो दिनैनि सुबुंफोरनि सानस्रिनि गेजेराव जोबोद हा आरो अख्रांनि फाराग दङ।
नंगौ नंगौ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
गोदोनि औ गोदोनि सुबुंफोरा समाज समाजखान्थि बायदि माने समाजफोरनि आसार खान्थिफोरखौ सोरजिनानै लानो रोङाखैमोन। जायनि जाहोनाव बै स समनि सुबुंफोरनि रायजो खुंनाय आरो आथिखालनि सुबुंफोरनि रायजो खुंनायनि गेजेराव जोङो फारागथि दिहुनोब्ला जोबनो थाङा। आरो जिहेतु औ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जेन'बा गोनि सुबुंफोरनि जि थासारिमोन बै थासारिखौ नायनानै सुबुंफोरा गाबा गावनि खुंनाय राहायाव ओ गोदोसोनानै थानाया बे गोदोनि सु सुबुंफोरनिनो मोनसे जेन'बा एदजासटेबोल मोनसे आबहावामोन आरोखि। नोंथां बेनिफ्राय थासारि बायदि सुबुङा सुबुं अनजिमा फारि सानखोफोरा एसे एसे बांबोनायलाय गाबा गावनि थांना थानायखौ माने ओ सुंथानो थाखाय बिथांमोना लासै लासै बिनो सोलायबोनो हमदोंमोन आरो जेरैखि ओ जेरै हाय जेन'बा गोदोनि समाव जिहेथु नोंथाङा बुंनाय बायदि जे जि जि बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइ मोनदोंमोन बे फोरखौनो जानानै थांनानै थायोमोन इनिफ्राय लासै लासैनो गावसोरनि संखिया एबा सानखोफोरा बांनायलाय बिथांमोना माने ओ बे फोरनि जोबथिखौ सानदांनो हादोंमोन आरो बै समाव बेनिफ्राय लासै लासैनो आबादनि फारसे बिथांमोनहा दावगाबोदोंमोन। आबाद मावनो रोंजेननाय निफ्रायनो बिथांमोना माने समाज खुंथाइ बायदि समाजाव मोनसे समाजाव थानो सोलोंदोंमोन आरो लासै लासैनो।
औ औ।
फ्राय रावनि जोनोम जादोंमोन समाजाव थानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना आव फावखौ एंगारनानै माखासे राव सोर जिनो नाजादोंमोन आरो राव सोरजिनाय लोगो लोगो बेनो बिथांमोना गाबा गावनि मोनसे जथुम दानानै मोनसे गामि बायदि फसंथानानै न'खर गायसनलांदोंमोन आरो। नङा होनबा? ओ आरो बेनि अनगायैबो बे फैयै फैयै फैयै दिनैसिम जेसेबांखिनि सुबुं सोदोमस्रिनि सोलायनाय गुस्लायनाय बेखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो गोदोनि जि सुबुंफोरनि थांना थानाय बेयो जोबोद साधारनमोन जोबोद ओ मोनसे मिथिंगा मिथिंगाजों गोरोबनाय मोनसे थासारियाव बिथांमोनहा थांनानै थायोमोन। आ जिहेतु गुस्लायै गुस्लायै गुस्लायै दिनै मानसिफ्रा ओरैबायदि मुगा बायदि गुस्लायबाय ओ माने मा होननानै बुंगोन नोंथां जे दिनैनि दिनाव सुबुङा मिथिंगाजों गोरोबनानै थांना थानायखौथ' नुनो मोनलियानो जों बांसिन। नानो बिथांमोना मिथिंगा हें था हाबा मावनानै गावनि गोनांथिखौ सुफुंनायखौसो नुसैआरो। नङा होमबा औ जेसेबांनो गुस्लायो एसेबांनो जेन'बा ओ थोजासे गुस्लायनाया थिगआनो नाथाय गोनांथिनि बारा गुस्लायोब्ला जेरै खहा जायो होननाया नोंथां बेबायदि दिनैनि सुबुं माहारिया। बेखौ जोङो गुस लायनायखौ नुनो मोनसैआरो । जेन'बा नोंथाङा औ जोङो नायोब्लानो एबा मेगन होयोब्लानो नोजोर नुयो जे सोरगिदिं नाया मानो जोंनि आबहावाया गेब्रेंलांदों मिथिंगाया गुसायलांदों । सुबुं अनजिमा सानखोफोराबो फारियै बांलांदों। आरो बेनि अनगायैबो औ । गावनि न'खौ गावनो मैला खालामनानै लानाय बायदि दिनैनि सुबुं माहारिया माने खालामसै आरो जेन'बा ना ओ गोदोखौ नायफिनोब्ला जोङो गोदोआवनो जुदि थाबाय थानायमोनब्ला जानो हागौ ओ जोंनि सोदोमस्रिनि सुबुं ओ सानखोफोरा बांगौमोन थेवबो
औ ।
मिथिंगाजोंनो गोरोबनानै थानायनि माखासे राहा लामाफोरा थाफिनबावगौमोन होननानै आं सानो आरो । जेरैबायदि सानसे जेरैबायदि जोंनि बुहुमखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे आद्रि खालामलांगासिनो दङ' जोंनि सम्पदफोर दै सम्फद हा सम्फद बार बारमण्डलनि सम्पद बेनि उनावहाय आरो गोबां बायदि रोखोमनि सम्पदफोरखौ जोङो ग खालामनानै गावनि गोनांथिखौ सुफुंदों होननानै सानदों नाथाय बा बेफोर खेंसालियायै एबा थोंजोङै जोंनि सोर थाथाय बिखान्थि याव जोबोद गाज्रि बार बारमनडलनि सम्पद बेनि उनाव हाय आरो गोबां बायदि रोखोमनि सम्पद फोरखौ जोङो आद्रि खालामनानै गावनि गोनांथिखौ सुफुंदों होननानै सानदों।नाथायबा बेफोरो खेंसालियायै एबा थोंजोङै जोंनि सोर थाथाय बिखान्थियाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै आं सानो। सानो आरो नोंथां ना?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
सादोमस्रिजों गुस्लायनायाबो गोनांथि दङ' नाथायबा एसेबांखिनि गोसो फायनाया माने जोंनि ओ सुबुंमोन हारिनि एबा जि जिब फोलेरनि । सायाव गाज्रि गोहोम । खोख्लैयो होननानै आं सानो आरो नोंथां ना । औ औ नोंथांनि बिजिरनायाव जेन'बा गोदोनि जि सुबुंफोरनि अन्थाइ मुगानिफ्राय थांना थाबोनाय बै खौ बांसिन बाख्नायगोन ना आथिालनि गोबांसिन बाथ्रा ।
दाथ' आंनि बायदिब्ला गोदोनिया बाख्नायजाथाव मानोना गोदोनि सुबुंफोरा एखे मिथिंगानि सायाव माने सो सोनारनानै बा मिथिंगाजोंनो एखे नांजाब थानानै माने जिउ खांबोनाय खिन्थु आथिखालावथ' आरो गोबां जोङो खहा गोनांखौ नुनो मोनो । जायनि थाखाय बेराम आजारफोराबो बारानिफ्राय बारा जानो हमदों । आरो बार गेब्रेंनाया बारा न हमदों गोबां आथिखालाव माने गेब्रेंनाया बां जों जाबाय आरो गोदो गोदाय नाथाय बेफोरबायदि गेब्रेंनाया एसेबां गैयामोन मानो होनबा मिथिंगानि सायावसो औ। जिउ खांबोनायमोन नालाय । नै बेफोरबायदि आरो ओंखायनो आंनि बायदि ब्ला गोदोनियानो साबसिनमोन होननानै सानजाथाव आरो औ बाख्नायजाथाव दा बिदिब्ला नोंथांजों बे गोदो गोदायनि जि ओ समाज एबा गोदो गोदायनि जि सुबुंफोरनि थांनानै थानाय बेजों बेनि सोमोन्दै सावरायनानै आङो जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। मिथियो माने बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय दा नोंथां सिमांनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा आङो साबायखर जासे हरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो नोंथां ।
औ दा बिदिब्ला जों सावरायनायखौ दिनै बेखिनियावनो दोन्थ'दिनि नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां दे औ औ